ओ हेल' औ खोनाबाय? खोनायाखै? हो खोनायाखै? माथो खोनायासै?
हेलौ हेलौ आं खोनादोंथ'।
औ खोनाबाय नै?
औ औ खोनाबाय उम। नेट नांयैनि थाखाय दानलांदों दहाय माने। थाबथा ग्रा जाबायमोनना बुस्थुआ।
औ औ।
फंबायनिजों हट उम फंबायनिजों हटस्पट लालायनासो रायलायदों आङो। बेना औ। बेना सिमा बि एस एन एल, बि एस एन एल ना? बि एस एन एला जोंनाव
लाइन दं आरो?
लाइन लाइनथ' गैयालै। गैया। गैया।
उम।
लाइनथ गैया।
नांदों ओमफ्राय? थावरा? थावरा नांदों।
थावराथ टावाराथ नांदों नै
होम
माने बे सलारजोंसोनो बुस्थुआ बि एस नेल नि सलार ओम
औ उम
एसे नांदों आरो
जोंनि जायगाथिंजाय एसे जेंना सोमजियोलै ना?
ओम जोंनियावबो गंसे जोंनियाव गंसे मोननाय मोनबा जाबायमोन। ओरै टावरा
औ खाथियावनो ना
ए
एद औ ओंखायनो एसे जेंना सोमजियो
जेंनालै अग्रा प्रब्लेम
उम
माबानि इन्टारनेट बिजोंनि बिराद जेंना जोंनियाव
ओम नङाबा नंगौ ए रिनि खाथानिफ्रायसो फैनाय ना नोंना
औ
बेनिफ्राइसो नांफैनाय बायदि मोनो। औ
कारिगावनियाथ' ओरै नांफैयोना नांफैया गट मोनलायलाङालै आं
नांफैयालै कारिगावाव माबासिम नङा बै जिख्रुसिमखौनो फैबावगोन।
हयसो थाङो होमबा बेनाव हरैसो थाङो होनबाना कारिगावनिया
गावबागाव उम गावबागाव माबा गोसारनायनि औ
औ औ औ जेनेबा बिदिनो खालामोदां जेनेबा-' बिसोरो साहाथिंजों बबे बबेसिम गोजानसिम खारनांगौ औ ओरै सोनाबथिं बेसेबां ओंखारनांगौ खोला सानजा बेबायदि मालाय सिमा रानखाजोबनाय थायो खोमा।
उम
औ
कारिगावासो खाथिसिन नङाब
खारिगावनि माबानिफ्राय कारिगावनि थावरनि रादारनि बाहेरायाव
उम
ओमफ्राय नोंहा थानाङा।
अबाव
खासिया गायनायाव दुब्लियाव
खोनाया
जोङो माबा मा होनो गायदों।
आच्छा औ औ
ज औ
औ
बेखौनो थांना थांनाङासो नोंदां। बेखौनो थांनांगौना थांनाङा सोंदां
थांनाङा
औ औ औ
औ
दिनै थाइम मोनोबास साबासो रायलायनाय जागोन आङो।
ए बे
औ औ सोरनाव।
बे सिलफां मोनाबो हरजायोना औ अमा मोननाव ओमफाय बै ओरै जायना। जोंनि सोनाबजोंना बेनावबो हरजायो।
उम औ औ औ। औ।
आदाना जायाखै नो आदागना
जायाखिसै होनदों माथो माबायाथ गब्लानाव सोंदोंमोन आङो जायाखै बाथसदों
ओम
जों रायजलायनांगौब्लाथ'।
जारलासोनो।
माबाबा माबिसो थांला जोबगोन हो।
मोजां मोजां रायजायहरगोन नों। मोजां मोजां रायजलायहरगोन दे होनदां ओमफ्राय। माबायानो आफादगिरिरनासो बोरै जाया जखि जाखो।
बेथ'
लामा दिन्थिगिरियासै दैदेनगिरिनानै जायासै।
बोरै जाखो।
गावबो माने। आपडेट खालामबाय थायाागोनदांलै माबाखौ बे एप्सखौ
मानि हाप
औ सम मोनाना गावबो मालाय बेस्थ'।
औ मोनसे माबा लिंक हरनायखौ बानायना बानायाखै दे बेयो
बै। दाख्लै। नेहा। जेनेबा जाय जायना। जाय जायना नाम फैबाय होनलायलायनायनि हरदोंमोना नोंसोरो। बिदिखौ बानाय होलायलायनाया
औ औ औ औ औ औ।
मोनाखै जाखो बिदि ओंखायनो फैयाखैदांं।
बिदिनो होनबा बानायाखै बेयो मानसिया बेखौ।
ओंखायनो फैयाखै बेना।
उम प्रसेसखौ मोजाङै मिनथियाखैसै बियो।
उम। दा बानाबा दाबो जाफिनो दां? ओ? खोनायाखै? हेल'।